औ नोंथां खोनादोंना अ मा खामदों? अ नोंथां आदसा बार' नोंथां नोंजों दान्दिसे स सावरायनो हागोन ना नोंथां?
अ आदसा नोंथां ओमबा ओम आं सावरायनो नागिरनाया जाबाय नोंथां ओ नोंथांमोननि ओनसोलखोय बार अय माबायदि सोलिना दंमोन नोंथां?
आ ओ जोंनिखैथ' बारहावाया नोंथां एसे गाज्रि जाहांबाय ।
औ औ नोंथां औ ओरैनोथ' बिफां-लाइफां नोंथांमोननि ओनसोलाव गायोना गाया नोंथां?
ओ बिफां- लाइफांफोराथ' गायो गायनायालाय होनबाबो दाना मा दाना माने एसे खमायबाय आरो । ना माने मानसिफोरा हाजोआव हाग्रायाव थांनानै माने बिफां- लाइफांफोरखौ बिफां- लाइफांफोरखौ हायै हायै लाबो लाबोयो थांनानै
नोंगौ नोंगौ
ओम
आदसा नोंथां जोंनि बै जाखिनि बिफां-लाइफां रैखाथि होनांगौ बेफोरखौ नोंथांमोननि ओनसोलाव हैयोना होआ ओरैनोथ' बिफां-लाइफां गायोना गाया माने नोंथांमोननि ओनसोलाव?
ओ जोंनिखैथ' बिफांफोर बिफां-लाइफांफोरनि एफा इदिथ' संरैखा गैया गैनायालाय । खायफाफोरा खायफाफोरा गायो गायनाया ‌। बाय होनबाबो न'फोराव न'फोराव गायबाबो माने बिथिं हाग्रायाव जेनेबा आ हाजोआव हमना ला बेफोराव बारा संरैखाथि गैया आरोना थांनानै मानसिफोरा मानसिफोरा दाननानै लाबोला बायजोब्बाय नालाय ।
नोंगौ नोंंगौ
बिनि थाखायनो बारहावाया एसे खस्थ'
बेनोलै नोंथां बिदिनो गामि ओनसोलफोराव गोबां खोब बिफां दानफायनायखौ नुनो मोनोना ।
ओ नुयो नोंथां ।
बिदिनो सोरबा न' लुनो हम सोरबा बिदिनो अबेबा बन जानाय मानाय खोब बिफां दानफैनायखौ नुसैनो नोंथां ।
औ नुयो नोंथां आरो खायफाफोरा बेफोर बिफां लाइफांफोरखौनो फाननानैबो
औ नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ थिगानो बुंदों । आदसा ओरैनो नोंथांमोननि बारहावाया बिदिनो गुसु थासारिजों बारहावा बार बारो ना बले बेफोरबायदिनो दुंहाव थासारि सोमजिना दं नोंथां दायो?
ओ नोंथां जोंनाथ' सिगाङाव जोंना गामियाव बिराद मोजां मोन आरोना । गु गुदुङाबो खम जा जायोमोन गरम दुंबाबो इमान इदि जायामोन आर ना माने । बारफोरा गुसु मोजां थाजिम खालामना दोनोमोन आरो ना ओमफ्राय नाथाय दासान्दि सोलिनाया दासान्दि सोलिनाया गरमथार जाबाय आरो ना बिफां लाइफाङाबो एसे खमिबाय नालाय आफायाइ इयाव ओम ओमफ्राय बारफोराबो एसे खमायलांबाय बारबा माने गुदुं गरम जाजोबनाय बारनि फाबफ्रा फैदों आरोना गरमजों गरमजोंनो थानो हाया जालांबाय आरोना एसे
औ नंगौ नोंथां खो बिदिनो गरम थासारियाथ' बिफां लाइफां खमायलांनायनिफ्रायनोथ' गरम जाखायो ।
ओं नंगौ नोंथांं ओमफ्राय आरो अखाफोर अखानि बिबाङाबो एसे एसे खमायलांनो हम
औ नंगौ नंगौ नंगौ बेनिखायनो जेसेबां हायो बिफां माने बारि बाला बबेबा लामा सामा बिफां गायनाया खोब गाहाम आरो ।
ओं मोजां मोजां नंगौ ।
औ ओरैनो थ' बिदिनो थासारिया जोंनि ओनसोलावबो बिफां लाइफांफोरनि जोबोद खम खमायलांदों । मानोना गोबां मानसि फ्रानो बांदोंबो उजिदोंबो थैनायनि माबाया एसे खमायलांबाय नालाय बेनिखायनो उजि- नायाथ' बांसिन जोनोम जाखायो जाहैबाय नालाय नोंथां । बिदिनो माने खोब बिदिनो मानसि उजिदों बिफां लाइफां दानफायनानै
दामफायनानै न' लुदों उम नंगौ नोंथां।
बेफोरबायदिनो माने खोब माबादों आरोना नोंथां जोंनि ओनसोलावबो दिनो बारहावा थासारियाथ' इदिनो लासै लासै गुदुं जाबोनो हमदों मानोना बिफां लाइफाङाबो खमायलांबाय नालाय ।
ओं नोंगौ नोंथां
औ बिदिनो खोब माबा सोदों आरो नोंथां जोंनि ओनसोलाव।
ओ नोंथांमोननिंलाय नोंथांमोननिथिंलाय बिफां - लाइफां फांफोरखौ गायनायफोरखौलाय खम ना बुरजा गायनायनि बि
ओ बि फां लाइफां गायनायखौथ' एसे एनै बिदिनो नुयो नुनायालाय होमबाबो बारा गायनाय जाया आरोना नोंथां।
अ
औ बिदिनो मालाबाथ' बै औ नोंथां बुंलाय
गायनायनिखै बारा माने हाफायनायनि बिबाङा बारा आरो ना
औ नंगौ नोंथां नंगौ गायनायनिख्रुइ दान- फायनाय माबानाय बेफोरबायदि बारा आरोना नोनथां औ ओरैनो नोंथाङा बै जाखिनि जोंनि बा जुन बा अक्ट' होनो बेयाव नोंथाङा बिफां लाइफां गायफेरबायना गायफेराखै?
गायदों नोंथां गायदों
गायदोंना?
ओ न'आवबो गायनो मोन्दों ओमफाय फरायसालियावबो
औ फरायसालि फरायसालिमा इफोराव औ औ नंगौ नंगौ
लांनाबाबो गायनो गाय-
औ नंगौ नोंथां नंगौ गायनांगौसो जेसेबां हायो बिफां लाइफांफोरखौ मोजां जायो आरो ना गायनो हाबाबो बारहावाफ्राबो औ नंगौ नोंथां नंगौ बारहावाफ्राबो मोजां थासारि सोमजियो थाजिम लाखियो बिफां बिलाइ सोमखोर गो बना नोंथां औ
आरो बिफां लाइफांफोर खौ एसे एनै दानफायाबो जाया नालाय जेरै दा नै न' स' न' स' बनायनायावबो कार्टनि थाखाय बिफां नांगौ जायो ओ दानफायबाबो माने गायनायनि बिबांखौ एसे बुरजा खालामनांगौ आरो ना जेनेबा फां फांसे दानफायबाथाय दसथा फन्द्र'था इदि गायनाय आरो फांबा बेफोरखौ गायनाय आरो जेनेबा फांसेनि जायगायाव
फांसे दानफायथाय बिदिनो
औ नांगौ नोंथां नोंथाङालाय बिफांफोर दानफायनो मोनफेरबायना मोनफेराखै
थां दानफैन ना गायनो नोंथां
हा नोंथां सरि गायनो
औ गायनाय गायनाय बुंनो थाङोब्ला नोंथा आरोना जों आंबो बिदिनो नंगौ थिग जेरै नोंथाङा उन्दै समाव जा फरायसालियाव फरायबोदों बेनि उनाव फरायसालिमाफ्राव फरायदों बेफोराव नोंथाङा जाखिनि गायनो मोनदों आरो ना नोंथां
आ नंगौ नोंथां
बिदिनो आंबो गायदों गायनानै मोजां मोनदों खोब मानोना बैफोर बिफाङा दिनै माने खोब गोजौ गोजौबो देरबाय बिदिनो आमलाय बिफां बायदिसिना थाइजौ थाइजौ बेफोर माने खोब बिदिनो देरसाबनाय नुबाय फरायसालियाव माने बिदिनो दा थांबा जों नुयो आरोना नोंथां
उ मोन दा
खोब नुनानै गोजोननाय मोन्दों आरो
औ
जाखिनि फोरोंगिरिफोर फोरोंगिरिजोफोर बेफोर माने बिफां गायनाय हाबाफारि जाखिनि जोंनि बा अक्ट' बेफोराव माने न'निफ्राय फांसे फांसेबाबो ब बायनानै गायनो लिंहरदोंमोन नालाय
ओं
बेयाव गायनानै खोब गोजोननाय मोन्दों आरो बिफां लाइफां देरनाय नुनानै औ नोंथां ओरैनो नोंथांमोननि औ नोंथां बुंलाय
मा मानो मा होनो फिथाइ सामथायनि आन्था गायफेरो फिथाइ सामथायनि बिफां लाइफां आन्था गायदों ना गाथफोरनिबो बिफां लाइफां गायदों नोंथाङा
मा होनदों नोंथां गाद ना मा होनदों नोंथां
ओं माने इदि फिथाइ सामथाइ थायग्राल' ना ओैरैनो दं माबा दंफांफोर बो गायनो मोनदों
ओ नंगौ नोंथां बै ओरैनोथ' फिथाइ सामथाइ बुंनो थाङोब्लाथ' जोंना थाइजौफोर खान्थालफोर बेफोर थायो ना नोंथां ओ बेफोर थाइजौ खान्थालखौलाय गायदों गायनाया बिनि उनाव आरो लोगोसे बै बुकुल दंफां जायफोर जायख्लुम जायख्लुम जाग्रा बेफोरखौ माने गायनो मोन्दों आरो आं नोंथां
आ‌ नंगौ नोंथां
औ आतसा होमबा नोंथां बै नों सिनि जाखिनि ओ नोंसिनि ओनसोलाव ना उम माखासे जाखिनि जोंनि रैखाथि हान्जा फरेस्ट जायखौ फरेस्ट होनना बुङो आरोना जोङो
उम
बेफोरो नोंथांमोननि ओनसोल खै बिफां लाइफां गायनो दंहैयो नामा बा दंबाय बायो नामा गायबाय बायो नामा नोंथां?
ओ इदिथ बिफां लाइफां गायनोथ गैनायालाय गैया नाथाय एसे साननैसो सिगाङाव फैदोंमोन आरोना परेस फोरा माने बिफां लाइफांफोरखौ दाननायखौ बादा होदोंमोन आरो ना साननैसो। बेसोरो सम गेजेर ओं गेजेर गेजेर थाङो नाथाय मानसिफोराथ मानिया।
औ
माबा इसोर फैफिनबानो आरो थांनानै दानोना।
औ नंगौ थिगानो नोंथां नों थिगखौनो बुंदों। बिदिनो जोंनि नि सुबुंफ्रा बिदिनो खामानि मावो आरोना नोंथां।
थिखानाबो मावो नालाय
औ औ आतसा ओरैनोथ जों ओ बिफां लाइफां बुंनो थाङोबथ जोंनि ओ न' बारिफ्रावथ ओरैनो खान्थाल थाइजौफोराथ थाखायो बेनि अनगायै जोङो जसेबां हायो एसेबां गायनोसो नाजानांगौ आरो जेसे बां थाइजौ खान्थाल गायो एसेबां मोजां आरो नान थां जायख्लुमबो जायो थाइजौ माखाया औ।
उम
माखासे इदिनो आबहावाफ्राबो थाजिमै थासिगोन लासै लासै बेफोरबायदिनो बिदिनो जों जों माने नोंथां ओ जाय बिफांखौ दानफायो जों बेखौनो माने जों गावखौनो खहा खालामना लाबाय होनना सा सानना लानांगोन‌ आरो। मानोना जाय बिफाङानो जोंनो साया होयो बिदिनो थानो थाखाय सायख्लुम बारहावा थासारि मोजां मोजांनि बिफोरनो माने बेफोरखौनो जों फोजो-फोजोबस्रांबा जोंबो लासै लासै जों गावनि जिउखौ फोजोबनाय होनना सानना लानांगोन आरो।
ओं नंगौ नोंथां नंगौ।
औ उम ओरैनो आरो बारहावाफोराबो लासै लासै टाउन एरियाफोरावथ गुदुङानोसै खा मानोना बिफां लाइफां बारा गैया गारि मथर बां बैनि थाखायनो ना
ओं नांगौ नोथां नंगौ।
आदसा नोंथाङा टाउन एरियाफोराव बिदिनो खोब बिफां लाइफां गायनाय नुयोना नुवा नोंथां?
टाउन एरियाफोरावथ इदि एफा बिफां लाइफां गायनायथ नुवाखै नुनायालाय आङो दैै।
आ
ओं ओमबा बै लामा माने इफोर ओ हाइवे फोराव जेनेबा बिबारफोर एसे जख बारा गिदिर गिदिर जायो आरोना बिबार फोर बिबारफोर दंफां थायो नालाय बेफोरखौ बै हाइवेफोराव इफोराव गायनायखौ नुदों आरो ना गेजेर गेजेराव
उम नंगौ नंगौ गायनांगौसो नोंथां जेसेबां हायो एसेबां टाउन एरियाफोरावबो बै आथिखालाव टाउन एरियायावथ बै बिदिनो बारहावा थासारिया जोबोद गुदुं जायो मानोना गारि मथरफोराबो खारो गुदुं सोलिबाय थायो आरो लोगोसे दारिमिन गोबां गायसनोना बेनि थाखाय माने गोबां दुंहाव थासारि सोमजिनाय नुदों आरो आं टाउन एरियायाव नोंथां औ उम बेनिखायनो टाउन एरियाफोरावबो खायसे जायफोर रैखाथि होयो बिसोर माने फिल्ड बबेबा लामा बेफोराव गायो आरो गायनायालाय
उम
आंबो खोब नुदों नुनाया
ओं नंगौ नोंथां
औ आदसा होमबा नोंथां आबहावाखौ जों जोथोनै लाखिनो थाखाय जों बिफां लाइफांखौ गायनाया खोब मोजां आरोना
औ नंगौ नोंथां नंगौ
नंगौ नोथां आदसा गोजोननाय थाबाय नोंथां नोंथांजों खोब माने मिथियै बाथ्राफोरखौ सोलोंनो हानाय रायज्रायनो हानाय माबायदियै सामलायनांगौ बेफोरनि थाखाय नोंथांनिफ्राय एसे एनै मिथिबाय
नंगौ नोंथां आंबो नोंथांनिफ्राय एसे मिथिबाय
औ आसा खालामो उनफोराव इदिनो लासै लासै ओ इदिनो सावरायलायफिनसै ना मा होनो?
नोंनो जायो नोंथां नोंगौ
दे दे
देे ओनबा दे नोंथां होन दे